हेलौ
औ नोंथां
ओ नोंथाङा दा राय्लाय जानो हागोन ना?
औ रायलानो हागोन नोंथां
ओ दे होनबा नोंथां जोङो हारिमुनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन?
औ नोंथां
ओम हारिमु होनोबाथ जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय फोरबो फालिनाय बेफोरो गासिबो थायो थाफाजोबो आरो ना हारिमुआव जेरै बैसागो बैसागोआव जोङो बिदिनो ओम मोसौ थुफैयो दमि खालै जेरै नआव मोसौ थायोना दा जोंना बरफोरना मोसौ फिसियोना बे मोसौखो जोङो बैसागोनि दमि खालि जोङो दैमायाव थुखैनो लाङो आरोना ओ बैसा बे मोसौ थुखैनो लांनायाव जोंहा ओ जेरै दिग्लिलिटि बाब्रिकप राइदें नांगौ जायो यो आरो ना बेजों जोङो मोसौ आरो लोगोसेनो फान्थावनि माला फान्थाव जेरै बिदिनो डिग्रिलिटि माबाय दावहा दावहा फिथाइ इखो जोङो माला थुनानै जोङो नआवबो गानो गानहोलांनाय जायो मोसौ थुखैखांनायनि सिगां मोजौ थुखैनो लांनायनि सिगां एरै बाथौआव गानहोबाय नआव गानहोबाय दंखलाव गानहोबाय ओ बेनो बोसोर गोदाननि इसोरनो मि थाखाय माला जायो आरोना ओमफाय जोङो बेखौ गानहोखांनानै जोङो मोसौ खौ जोङो थुखैनो लाङो आरोना दैमायाव मोसौ थुखैखांनायनि उनाव फैनानै जोङो सौराय सा सौराइ बिदिनो बायदिसिना जाफैयो आरोना जोङो बिदिनो आरो लोगोसेनो जोंहा बेनि अखानायै जोंहा माबा जायो आरोना बैसागो मागिनाय जायो जेरै गानफब जोमफब देलायनाय बिदिनो दखना गाननानै दखना गोमो गोमो गाननानै जेरै हौवासाफोराबो आरनाइ गस्ला गामसा गान नानै जोङो बयबो गा गासिबो सेंग्रा सिख्ला ज मोसानो थांनाय जायो आरोना बैसागोनि माबायाव बेनि अखानायै आरोना एक थारिक एक थारिख नङाबा दुइ थारिखनिफ्रायबो मागियो आरोना बांसिनानो एक थारिखनि मा गियो खोमादे
औ
इदिनो मागिनो थांबाय जोङो थांनानै बेयायनो ओमफाय आरो मागिखांनानै सातदिन खायसे सातदिन मागियो आरोना सानथाम जेरै गा गामि लायै गामि जेरै गामि फिसाबा सानसेयावनो जोबो गामि गेदेरब्ला आरो सानबा सय द दिनहा लागै थायो आरो ना ओमफाय बे द दिननि द दिन जोबनायनि उनाव जोंहा स्नि दिनखालि जोंहा इदिनो जेरै जोंहा माबा जायो आरो ना सातथा मेगं बिदिनो सातथा मेगं होनो ओरैनो तानि बारा मेगं जायो आरना हाग्रामायाव बुथुमनानै जोंङो इदिनो जेरै दाउ-दाउस्रेम बायदिसिना मेगं बुथुमनानै हाग्रानिफ्राय गोखै गोबाब बुथुम जोबनानै जोंङो इदिनो स्नि बिहु खालि जों स्नि बैसागोखालि जोंहा खाना जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
आरो बिदिनो जोंहा हारिमु होनोबाथ गोबां दं जोंहा गाननाय जोमनाय जेरै दखना गामसा हाग्रानिफ्राय जोंङो जेरै जानाय लोंनायाबो हारिमुआव गोलैयो अम नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा हाग्रानि सोमोन्दै
नोंथां फोरमायनो हागोन
अम
हारिमुनि बेला-बेलायाव बुंङोब्ला ओ जोंहा बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो ओ जाय हारिया गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै बै हारिनि-हारिनि हारिमुनि महरा गोमोरां गोमोरां जानानै दङ आरो
अम
मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दंङ बेनो बैसागु बैसागु खौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो होनना नोंथाङा बुंखाबोदों।
नोंगौ नोंथां
गोदो गोदाय आबै आबौमोननि स ओ मोना आबौ आबैमोना बैसागुखौ से दानालागै फालियोमोन होनना जों मिथियो ओ बैसागुनि गिबि स्नि सानाव ओ बैसा गुनि गिबि स्नि सानाव जोंङो गोखा गोखै जानांगोन होनना नोंथांआनो बुंखादो।
ओ नोंगौ नोंथां
जोंङो मिथिनायाव गोदो गोदाय एक्स' एथा रोखोमनि गोबां गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुंङोमोन आरो गोदो ओ बेनि गेजेराव गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय मोनब्रै मोनबा सोल मैगंखौ जोंङो जानो मोनो ओ बेफोर जाबाय मानि मुनि दिंखिया खेरादाफिनि माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बेखिनिखौल जोंङो मोनजायो आरो गासिबो मैगंखौ जोंङो मोनजोबनो थाङा नालाय एक्स' एथा मानि
नंगौ नोंथां
मोसानाय-मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव बुंङोब्ला ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफ्रा जायगा थाइसेयाव गैलिया गोबां जौगाबोबाय आरो मोसाना नैनो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय ओ जेरै फिल्म मोनसे गायोब्ला दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो। जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा ओ बिदिनो मे थाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओखारबोदों आरो मोनसे पग्राम मोनसे प्रग्राम गानानै गोबां रां खामायनो हादों आरो रां खा आरो रां खामायनायल नंङा बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुनि नामखौ बिथांमोना लाखिबोदों आरो।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो ओ हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
हायो हायो नोंथां। जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय सल' खननाय आरिनाया हारिमुआव गोलैखायो नोङा होनबा? नोंथां जेरै सल'आबो गोबां रोखोमनि दंना माबा खुगा मेथाइ होनो बिदिनो रिमिक्स मेथाइ होननाय बायदिसिना मेथाइ दं आरो ना। बेफोरखोबो खननानै जोङो आथिखालाव गोबां दावगालांनो हायो आरोना जिउआव। लोगोसेनो मोसानाय मोसानायनि बेलायावबो जेरै देन्स दङो बिदिनो गेदेर गेदेर पग्रामफोराव जोङो बाहागो लानानै बेनिफ्रायबो जों गोबां माने जिउआव आवगायनाय मोनो आरोना।
औ।
लोगोसेनो आरो बेजों लोगोसे आरो जानाय लोंनायाबो हारिमुआव थाफाबाय नालाय जेरै अनला ओंख्रै बिदिनो नारजि अमा जेरै अनला ओंख्रिखो जों जानो थाखाय उम फास्ट आवनो जोङो माइ माइखो जोङो लामनानै जोङो सौहैग्रोनांगौ मिलाव। मिलाव सौहैखांनायनि उनाव जोङो माइरं खो मोजां बासिनानै बे माइरंखो जोङो एसे सोमना दोननानै जोङो दसे सोमबाय सोमनानै जोङो जेनेबा आजिखालि आगोलनि दिनावथ' उलाराव सौयोमोन आजिखालिथ' आरो मिसिन जाजोब्बाय नालाय ग्रेनदारावबो होनो हायो आरो नों ग्रेनदार गैयाबा मा बेयावबो उलारावबो देनो हायो आरो उलार गैयाबा थफसियावबो देनो हायो। बेखो जोङो बिदि देना गुन्दै देग्लिना लानानै जोङो ओमफ्राय जोङो खारै इसे खारै इसे दैखौ फुदुंग्रोना लाबाय जोङो दैखौ फुदुंगोरना लानानै ओमफ्राय बेहाय जोङो अन गुन्दैखौ होना होबाय। अन गुन्दै होखांनाय उनाव जोङो खारै खारैखो जोङो एसे मि मिलायना ओंख्रिजों बेसे बुरजा अन होदों बेजों मिलायनानै जोङो उम माबाखो खारै ओंख्रिखो संनो खारैखौ होबाय आरोना जों उमफ्राय जों माने अनलाखो जोङो दसे थाबा नो मोनजानोसै आरो। जेरै दिंखिया दिंखियाफोराबो दिंखिया ओंख्रियाबो मोजां। उम जेरै हारिमुनि सोमोन्दैथ' जेरै गाननाय जोमनाय जि दख'ना दख'नाखो जोङो बोरै दानानै बोरै मोनो बे बेखो आं एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनो। जेरै फार्स्टआवनो नो मा होनो बेखो जोङो एम्फौ एम फौ ला एम्फौ लाथाखो जों बानायग्रोनांगौ आरोना जेरै जोङो एम्फौ बिदैखो जोङो लाब बाय लानानै जोङो इदिनो सानब्रै सानबासो उनावनो एम्फौआ गफायबाय बे गफायनाय समाव जोङो इसे इन्दि इन्दि बिलाइ नागिर नागिर होफैनानै जों देरहोनानै बिदिनो से दान थाम ब्रै दानसोआव बियो मोनसे फिथोब थोबो आरो ना बे फिथोब बे फिथोबखोनो जोङो ओ रुगारनानै रुगारनानै जोङो मोजाङै माबा थन दि बै फिथोबनिफ्रायनो जोङो दिरुंखौ दुनो हायो आरो ना इन्दि जिखो जों दिहुन हायो बे दिहुन फिथोबनिफाय दिहुननाय फिसा फिसा दिरुंखोनो जोङो मोजांनो जोङो इन्दिनि जि दानो हायो आरोना। जेरै इन्दिनि जि एन्ना मोन ना जि उलबो थायो इन्दिनि। आरो गस्ला सुइथार गुदुंबो थायो इन्दिनि गस्ला गुदुंबो थायो बेफोर खोनो जोङो दारो इन्दिनि दखनाबो थायो। बेफोरोनो जोङो बानायनो हायो आरोना इन्दि इन्दि माबानिफाय एम्फौ लाथानिफाय जोङो एम्फौ लाथा फिथाइनिफाय जों बेफोर जिखोनो दिहुननो हायो। बिखो नो जोङो इन्दि जि बुङो आरोना। आरो बिदिनो दंबावो नोंथाङा एसे खोलाबावनो हागोन ना हारिमुनि सोमोन्दै। दे देनाय फोरमायनाय इसे।
ओ गाननाय जोमनाय राव हारिमु आसार खान्थि मोसा नाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय ओ बेफोरखौ गासिखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमोन नालाय।
ओ नोंगो नोंथां।
गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल कसाब दङ।
ओम नोंगौ नोथां।
बिनो जाबाय गामसा, आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोर बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेल लायाव जोंहा गस्ला लंपेन्ट जुथा घरि ससमा गाननाय जायो। आरो गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव जोंहा रोजा रोजा गिदिर गस स्ला जेकेटफोर गानो आरो गोलोम बोथोराव जोंहासे एसे गोब बा गोबा गस्लाफोर गानो जेरै गेन्जिफोर गानो स्पर्टिं बेफोरखौ गानो आरो। ओ जोंनि बर'नि जि जि गाननाय जोमनाय बिफोरखौ जोङो न'आवनो इन्दि लुनानै हिसान खुन्था लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै गामस गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबो दानो हायो।
हायो नोंथां।
हाओम बेनि गेजेराव जोंहा बैसागुनि बेलायाव बुङोब्ला ओ बैसागुआव जोंहा नोंथां खहाय ओ से साननिफाय ओ जागायनानै स्नि सानसिमाव गेजेराव जों मोसायो।
ओम नोंगो नोंथां।
जोंहा ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' बेन्थों गासिबो जोंहा ओ जयै खौसे मोसायो। बे मोसानानै मोन माखासे रांखौ जोङो ओ ओ मासे अमाफोर माय मोनसे बिदिनो जाग्रा बेसाद बायो बायनानै ओ बेखौ जोङो ओ जयैनो जोङो बिखौ ओ गोदानानै बेखौ ओ न'खर न'खर नावमान नावमान रानो आरो राननानै ओ जि राननानै थानाय बिखौ जोङो ओ जायो जायो मा खाना जाहै बुङो खाना। ओ रायजोआवनो जोङो नै ओ बयबो दै सानखालि बैसागुनि ओ स्नि सान जोबनानै जि खाना जानाय बे सानखालि जोङो बिखौ जानानै गाजा गोमजायै बैसागुखौ बारहरनाय बायदि जायो आरो नोंथां
ओम नंगौ नोंथां
ओम
हेल' नोंथां
औ दा
ओम नोंथांजों हेल' नोंथां ओ नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ नोंथां
नोंथां नोंथाङा टाइम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दे साबायखर नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन्थों